हेलौ अ खोनादो आं
दोंना? अ बिदिब्ला नोंथांखौ ओ बेलासिनि आंनि फ्राय गोजान हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथां
दे जागोन
ओ नोंथाङा दायो फ्रि ना
फ्रियाव दङ' अ बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव गुवारै सावरायनो हागोन ना? हागोन दे
बिदिब्ला नोंथां ओ बर'नि जुमाय संनाय ओ बे जुमाय संनायखौथ' ओ बर'फ्रा सिगांनिफ्रायनो संबोदों ओ बे जुमाय संनायखौ ओ माबोरै संनाय ज जायो ओ बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायथिहरनो हागोन नामा?
औ एसेखौहाय आं मोनथिगौ आं मोनथिनायखौहाय आङो फोरमायनो हागोन आरो ना
औ फोरमायनो हागोन दे नोंथां
दा जुमाय संनायावथ' ओ हेलौ आवासआ ब्रेक जादों माथो?
खोनादों नोंथां खोनादों हेलौ
हेलौ औ खोनाफिनबाय दे।
औ खोनादों नोंथां दे बुंनो हागोन
जुमाय संनायावहाय आंनि मोनथिनायावहाय बेफोरनो आरो जेनब बा बैयो एनथाब ना मा होननो एन्थाबफोर लाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंनि नुनायावहाय बेबायदिनो बेवहाय माखासे खान्थाल बिलाइनि बिजौ ओमफ्राय लोखोना बिलाइनि बिजौ आमफ्राय आरो गाम्बारि-गाम्बारि बिलाइनि बिजौखौबो आङो लानाय नुनो मोनो आरोना। ओमफ्राय बेबादिनो आंनि मोनथिनायाव बेल'सै सिस्टार नों गुबुनखौहाय आरोबाव मा बुङो दे नोंनिफ्राय? जुमाय होननानै बुङोब्ला ओ जुमाया बर'फोरनि मोनसे ओ दोरोङारियानो होननानै बुंजायो। औ मोनसे एंगार जायि दोरोङारि बियो
दोरोङारि औ जायखौ जों जि आइटेकबो मोननो हाबाय ओ बे जुमाय खौ बर'फ्रा सिगांनिफ्रायनो संबोदों ओ गुबुन गुबुन फोरबो जेरै हाबा, खस, खास फोरनि ओ दै सारनाय बायदि बायदि फोरबो बा उम माइ गायनाय समाव जों
नांगोल जांख्रा बे फोरबोफोराव ओ बे जौफोरखौ जों लोंबोदों बा होबोदों नङा होमबा नोंथां? औ औ नं
अ बे जौखौ जों गिबियावनो आलुआ माइरंजों संनाय जायो ओ ओ जौ संनाय समाव जों माइरंखौ सुनाय जाया दडाइरेक्टै जों माइरंखौ संनाय जायो आरो जुमाय ओ संनो
जुुमाय संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगौ जायो ओ एमाव नंङा होमबा औ।
बे एमावखौ ओ मोखोना बिलाइ सिनि बिलाइ खान्थाल बिलाइ आनारस बिलाइ बेफोरबायदि होनानै ओ माइरंजों देग्लिनाय जायो आरो बिनि उनावहाय बेखौ गुन्दै जायोब्ला गथा गथा सिथमनानै दोनो आरो बेनिफ्राय सिगांनि एमाव एमाव राजा होननानै बुंङो बे एमाव राजाखौ सिफ्रुनानै बे एमाव गोदान बानायनायाव फोननाय जायो होमबासो बेयो एमावनि महर लायो। नंङाब्ला बियो ओ रोसि जाया जौआ बेनि थाखायनो सिगांनि एमाव राजाखौ ओ बे एमाव बानायनाय समाव फुननाय जायो बेबायदिनो ओ जुमाय संनाय समाव माइरंआ बेसेबां संदों ओ बेबायदिनो एमावखौ नांगौ जखानि होनाय जायो आरो बिनि उनावहाय थौ बा बाल्थिं बेफोराव सोनानै दोननाय जायो आरो खायफा खायफा जौखौ प्ला प्लास्टिकआवबो एमाव आरि खाथुमनानै दोननायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो बेबायदिनो साननै बा सानथाम जानानै ओ बे खोबनानै दोननाय बा बाल्थिङाव सोनानै दोननाय दो जो माइरं बा माइ मा ओंखामखौ दै सोमनानै बेखौ मावनाय जायो नोंथां आरो बिनिफ्राय जों जौखौ मोननै रोखोमनि मोननो हायो ओ जायखौ जों गिसि होननानै बुंङो। आरो जायखौ जों आबगारि बा गोरान जौ होननानै बुंनाय जायो नंङा होमबा नोंथां औ। बेबायदिनो आ जौ मावनाय सम
समाव जों गोबां दो दोख्लानिबो गोनांथि जायो नंङा होमबा नंगौ थारैनो।
औ ओम बेबायदि। बिदिनो ओ बे जौफोरखौ संनानै जौखौ फाननायबो जायो जोंनि ओनसोलाव आरो गोबां रां आरजिनायबो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जौखौ फाननायनि अनगायैबो ओ जौ
जौ जौ मावनानै गखांनाय ओ बा अफ
खौ औफ्रि होननानै बुंनाय जायो ओ बेखौ जों अमा फिसिनायावबो बाहायनाय जायो नंङा होमबा औ बेबायदिनो अमनिबो जों अमा फिनानैबो जों गोबां रां आरजिनो हायो जौ मावनायनि जौ मावनायावबो जौ फाननानैबो जों फैस फैसा मोनबाय आरो गुबुन फारसेथिं जों अमा फिनानैबो बेबायदि बिनिफिटखौ जों मोननो हायो होननानै आं सानो
नि प्रफिटखौहाय मोननो हायो आरोना।
औ नोंगौ नोंथां थारैनो।
ओमफ्राय बेफोरनि उनावहाय जेन'बा बुंनो थाङोब्लाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा फ्रायानो जौ संनानैहायबो गोबां न'खर खुंबोदों बेखौ जों नुनो मोनबोदोंना
नोंगौ नोंथां नोंगौ थारैनो।
खौ संङो जौ संनानै फाननानै गाव गावनि न'खर खौहाय खुंबोनाय न'खरनि नांगौफोरखौहाय माने जौ फाननानैहाय जगायनानै लानो गोनां जादों जानाय आदार गाव गावनि गथ'फोरखौहाय माने स्कुलाव फरायहोनाय मोजां सिक्षा होनाय बेफोरावहाय माने गोबांङानो गोदो गोदायनिफ्रानो जोंनि बर'फोरा बे जौ फाननायनि गेजेरजोंहाय गाव गावनि न'खरखौहाय गैथाराब्लाबो एसे डेभ्लपखौ खालामबोनो हादों होननानै बुङोब्लाबो गाज्रिद गाज्रिद्राय जानाय नंङा आरो।
नोंगौ नोंथां। थारैनो आरो बिनि अन गायैबो आल बा माइरंजों जौ बानायनि अनगायैबो जों माइब्रा माइरंजोंबो जौ बानायनाय नुयो ओ जायखौ जों जायखौ जोंङो ओ गोबाव सम फियोब्ला
औ, औ औ।
आरो बेजों लोगोसे जों जौखौ गोबां रोखोमनि मुवानिफ्राय बानायनाय नुनो मोनदों बेफोर माइरंनि अनगायैबो जों बैग्रि फिथाइनि आमलाइ फिथाइनि आरो ओ थासुमलि
औ बेजों लो लोगोसे सोरबा बायदिया बिदिनो फ्रुइदनिफ्रायबो बानायो ना। जेरै आंगुर दङ थाइजौनिबो बानायो ओमफ्राय ओरै मा होनो केबि फ्राइबो बानायनाय जायो आरो।
नोंगौ नोंथां थारैनो। आरो बेनि अनगायैबो जों बैसागु बोथोर बा मागो बोथोर बेफो फोरबोआवबो जोंनो ओ जौ खौ नांथारगौ नङा होमबा? न'खर न' खर मागिनाय समाव जोंनिया बर' फोरा जौ होनाय जौजों खाजि होनाय हाबानि समाव जों जौ होनाय बेफोरखौ नुयो ना?
आरो बेल' नङा बेजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनो गो-गोबाङानो जौ जौ संनायनि गेजेरजोंहाय जिखुनु जोंनि बर'नि मोनसे फोरबो होननानै जोङो बुंनो हायो जे मागो दमासि बेजों लोगोसे बैसागु बेलाय कम्पालसारि जाहैखाबाय।
नोंगौ नोंथां आरो बेजों लोगोसे धोरोम फोथायनाय, धोरोम फुजिनायावबो जों नुनो मोनो मोनो धोरोम जोंनि बर' समाज आव धोरोम फालिनायावबो जों गोबां दौरि बा दौदिनिफ्रा जौ लोंनानै फुजा होनाय बैफोरखौबो नुनो मोनो। नोंथां जौ गैयाब्ला दौरिया फुजा होनो हाया बैफोरबायदिखौबो जों नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ बियो।
नोंथाङा ओ जौ फाननानै ओ न'
जौ फाननानै न'खर खुंनायखौ ओ मोजां नुयो नामा नोंथां? सिगांनि बिथिंनिफ्राय जुदि नोजोर बोनानै नायोब्ला माने जौखौ बाहायनो फ्रायानो जोंनि बर'फ्रा सिगांनिफ्रायनो जौ संनानै न'खरखौथ' खुंबोदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनियाव नुनो मोनो जे जौखौहाय न'खरावनो सं संनाय हिसाबै माने न'खरनियाबो लोङो लोंनायजों लोगोसे आङो बेवहाय बुंनो सानो माने लोङोब्लाबो लिमिटनि लों-लोंनांगौ आरोना। माने लिमिटनि लोंनानै हाय सोरबा बायदिया जेन'बा दाथ' नै दैज्लां बोथोर सफैबाय। फोथारावहाय दुब्लिनि माने बोलो गोनां खामानि मावनाय जायो माने बेफोरावहाय गावनि देहानि बोलोखौल' बाहायोब्ला बांसिन मेंनाय मोनो जा देहानि एनारजिया जेसेबां बेसेबां दङ बेसे बेखिनिखौल' मावनो हायो आरोना, ओमफ्राय।
नोंगौ नोंथां।
बे जौ गोरानखौ लानानैहाय खामानिखौ मावो एसे एसे लोंनानै। माने दुब्लिफोरावहाय माखासे देहानि बोलो जों मावनो हा हायै खामानिखौ जौ लोंनानैहाय मावनायखौहाय नुनो मोनो आरो बेबायदिजोंनो सोरबा बायदिया माने जा हानांगौमोन बेनि नांगौनि नै गुनखौहाय मावनायखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे आंनि मोजां नुनाया। आंनि मोजां नुनाया बेनो जौ संनानैहाय फ्रायानो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा गाव गावनि न'खरखौहाय खुंबोखादों। न'खरनि नांगौ जानायखिनिखौहाय जगायबोनानै लाबोनो गोनां जाखादों। माने जौ सङाब्लानो सोरबा बायदिया जौ फाननो मोनाब्ला न'खरावहाय बोथिसे ओंखामखौबो मोनजारि। बै समनि खोथा दानि नङा। माने बै सम समाव बेखौ नुबोदों आर ना ओमफ्राय दा सिगांनि जिनाखि बे आरोन दारोङारि नैबे खामानि खौ लाबोनानैहाय दिनैसिमहा लागैबो जोंनि गोबां बर' न'खरफोरावहाय नुनो मोनो जौ संनायखौ। आरो बेजों लोगोसे धोहोरोमनि बेलायाव हिन्दु न'खरफोरावल' बेखौ संनाय नुगोन। ओरै माखासे गुबुन दोहोरोमनियावहाय बेखौ नुनो मोना आरो ओमफ्राय बेजों लोगो
थांथारैनो।
जौखौ लोंनानैहाय सोरबा बायदिया गावखौहाय माने इसिबां नांगौनि बारा लोंनानैहाय केयारलेस माने गाव गावखौनो जोथोन लानो रोङि। बेफोरजों गोदोसोलांनायखौबो जोङो नुनो मोनबोदों ‌। सोरनिबा नखरा जौ लोङै लोङै। बायफ्लेलांनायखौबो जोङो नुनो मोनबोदों। आरो सोरबा बायदिया जौजों बिजनेस खालामनानैहाय गाव गावनि न'खरखौ बा गावजों लोगोसे न'खरखौहाय जौगालांहोबोनो हादों आरो। दा बे मोननै बिथिङावहाय मोनसे बिथिंखौ बिजिरनानै नायोब्ला। जौ संनानै फाननायाबो मोजां आरो फारसे बिथिंखौहाय जुदि बिजिरनानै नायोब्ला जौ संनानै फाननानै जुदि बेखौहाय बाहायनो रोङाब्ला बेयो गाज्रि।
नोंगौ नोंथां।
औ जागोन दे। एसेनोसै गोजोनथों।